हेलौ खोनाबायना औ
औ खोनादों खोनादों बुं
दहाय नों नोंथाङाथ दहाय आंनि जोलुर जोनायखौ माबायदि नुखो माबायदि जाखो
आं बारा फसायाखैलै एकदम जा गायनायनि फ्रायनो आइयै
बिराद ले थार दानिया बोलो गैयै गयै
बोलो गैयै एकदम सान्दुं गोसायाव ना मावा रोनावनाय बायदि हाबाब
जायालै नोंथां बैसोबो थांबायना। गोदो सेंग्रायावसो बाब अरखि फिसा फिसै- जोंआ लांनो दा गैलालै जाला
जाथारला माथो। गोदोनि बायदि खारनो हाला माथो
गैला जाला आं एसे साबसिन जागौ जागोन नंदोंमोन अह फुद्दा बुक फिसागासिनो ना जोसननो हायो ना गेलेनो हायो। ना बलखौनो आइथिंआव लानो हायो। आर बिनि सायाव गोमो रंसो देखलायबावबाय दै लोंनायल'आवनो खम लासिंसिं गैया से गलावनो जेनबोबायना जोबोद दुखु नांथाव लाजि लाजि
से गलाव जेनबाय ना।
से गलाव जेनबायब्रा
आंथ' बारा गोबाव नायबोआ खैलै जोबजासिम नायाखै माने खेलायानो जागायनायावनो जाखायासै नालाय
जोबनायाव मा जानो गैया नाजादोंमोनलै नाजानाया माखासे लोगोफ्राबो दुरबलथारमोन नालाय ब्रा आवमाय सोबजानाय गोजा। बगलखौनो होनो हाया जोलुरखौनो जि मोजां मोजां खाबु मोनदोंमोन।
नोंसिनि माबाजों नों नोंसिनि हेंथायै गेलेग्राफोराबो बारा जाखायाखैमोन। थेवबो बिसोरनि बारा जायैनि सायाव आ नोंसिना जासिनबावाखै दे
बेनोलै गथफ्रा बारा थिग मोजां रोखोमै माबा सांग्रां नङा।
उम
बारा माबा लाना गेलेयाखै बिसोरो।
उम
दाहायनो गैला बिदाया रागाजोंबाय गोस गैया आं नैथि खेबाव नाजागोन नोंथाङाबो नायफै
ओम दे दे दे हाब आंबो गोसोखा आंबो गोसो दुंखा नालाय। जोलुरु गेलेनायाव खोनाबानो थाङो आं।
उम नायनांगौ। बेबायदियाव समखौ एसे एसे माबा लालांनांगौ
हाब मालायफोर जोनायखौ नायबानो आइथिं आखाय थांफ्रांलाबायनो नागिरथारो।
जोलुरनि माबाया आ माबायाबो थाब जाद्रायदोंलै एसे नै रिंगानिफ्रायनो जाबाय सान्दुंआबो जिबायदि ब्ला ब्ला
आब गोलोम बोथोरनि सान्दों
खामनाय मोनखायो अराव हांनायनो
उम बारा सान्दुं गैयाबाबो खिन्थु एदसेबो बार बाराखैलै।
बारबो गैया खिन्थु गरम आंना बे माबायाव लाइनाव थानायावनो सिनाव थानायावनो बाब जु माबाया जाम्बुरा जुथाया बल जोग्रा जुथाया दुंसि जोब्बाय खुथनोना माथनो बिदि जालाबायथारदों आइखां मायखां दसेया। फोथाराबो बारा मोजां नङामोनलै गेजेर गेजेर माबा दङ दै दङ हाब्रु दङ उम हाखर हुखर दङ। खारनोबो हाया गा थांबो हाया। बलानो सिथाबा जोलुरानो। मासदिनि नाजादोंमोनलै नाजानायालाय जोनोबो मोनदोंमोन हनै फोथार गिदिराव जोनायनि माबा गैयामोन फिसा फिसायाव फोथाराव सेलायबायथाबाइ जब जबनो फोथार गुवाराव ह
खेबसेनो हाखवा हाखवा मोनोना
हाखवा हाखआनो मोनसवा मोनसवा सिनायहरलाया माबाखौनो। बल हमग्रा थानायखौनो सिनायहरलाया बाब्रैबा सैमा फाग्राफोरबायदि। बिसे खारदोंमोनलै दसेयालाय।
उम नैथि खेब जोनायाबा। बे जाखो नोंसिनि एरियानिनो जा
थिखिब आबो जादोंमोननो बिसिनाबो बोरै जाबोखोथाय देरहाखो ना जेनखो? गाय खौरां मोनाखै गामोनफोरसो मोनसिगोन खोमा लोगोफोरनाव सोहरलाबायरा है आं एसे बोरैबा आबसुस गोसोखौनो गेलेय गेलेय दासिमबो नै गोजोना गोजोना मोनदों
खेलाया बिसोरनाबो बारा गोरा नङामोन
खेलाया गोरा नङामोन बिसोरनाव गथफोर गोजा
ओ नोंजों लोगोआव सानैसो थाफानांगौमोन
गेलेग्रा बल होग्रा थाफानांगौमोन आं गेलेफाग्राया माबा गावनि जायगायाव गारनानै मालायनियाव हाबसनहैबाय थायो बल होबा लाना हाया सेख' जायो। रागा आंना आमफाय रागा दा जोंनाया जों दाउ माबा रायदला बायगासिनो आङो मालायनि टिम होनबाबो आंथ हमथानो हाया खसार मानसि ए
उम
लाद रायदोंलां सोरबा सोरखौबा मासथिनि बलबो आथिं आव होफिननो हाया हरबाबो जोखनोबो हाया बाल जोंनाया हामथारलामोन आं दा बे थ थांबाय र नैथि खेबनि थाखाय एसे साग्रिद जानानै थानांसिगोन एसे मोजां माबा होनांसिगोन आरो
आथसा दे देरहासार जानानै फैयो ना।
उम
आथसा बे खेलाया बिदियाव गेलेखांनानै देरहासार जाखांनानै मा जाहैबावो
बेयो दाथ बियो लिग लिग नालाय लिग बेयो लिगनि उनाव बै जोबथारनायसिम जाय देरहासार जाहैयो मोनब्रै मोनबा टिमा थारमानि माबा सायख'जागोन आरो माबानि थाखाय साबसिन बिनिफ्राय लिगनिफ्राय सुपार लिग बेहाय सायख'जागोन। दा जाय साबसिन गेलेगोन जायनि जाय बांसिन सोगोन एसे देरहाहैयो नों मोनथाम मोन मोनथाम नङाबा मोनब्रै बेबायदि मोनब्रै ज'रा, मोनब्रै टिमा सायख जागोन सुपार लिगनि थाखाय। दा सुपार लिगआव थांबा एसे गोरा गोरासिनबो जायो जोग्राफ्रा ओमफ्राय बान्थाबो दं खोमा बान्थाबो थायो एसे
माबायदि जाहैयो जेनेबा
बानथाया जाहैयो रांनि जोबथानारयाव एसे रां अनसुंथाइ मोनगोन राङा बेसेबां बेसेबां थाय बेसेबां जायो इसे सोलायबायदां दा एसे बारायबाय नामा
ओ
खिन्थु सिगां बाजि रोजा बिदि जायोमोन बाजि रोजा बा थामजि रोजा बेबायदि जाय फाइनालाव थारमाने फाइनालाव सायखजागोन आरो फाइनालाव जाय देरहैयो बेनिफ्राय बाजि रोजा जै देरहाबाथाय बाजि रोजा जा माबाजों मा मोनफायो आरो बिदिनो म-ममेन्ट ट्रफि होनो बेखौ ट्रफि, बेखौ मोनगोन।
खोनायासैलै नोंथां
ओ
खोनाबायना
उम खोनादों
ट्रफिजों लोगोसे बाजि रोजा बान्था मोनफागोन आरो आरो बिनि थाखाय आराम नगद बाजि रोजा रां आरो आंङो खोनानो मोनदों जाय टिमा माबागोन मा होनो सायख जागोन देरहासार जागोन। बियो नेसनेल गेलेनो ना मानोबा लांगोन बेबायदि खोनादों मोनदों आं।
हागौ उम। हायुङारि होनो बेखौ नेसनेल गेलेनो मोनगोन आरो बे
जेनबा बेयाव जाय गेलेगिरिया साबसिन हामसिन गेलेनो हागोन बेनि थाखायबो मोनसे हारसिङैनो माबा मोनसे बान्था थागोन आरो बेहाबो गावनिनो मुलाम्फा जागोन
बांसिन बे बल सोनाय थागोन बान्थाया बिनिफ्राय फाय ओम बांसिन नाजानानै ओमफाय साबसिन गेलेनाय साबसिन गेलेगिरि हिसाबै। सायखगोन सासे साबसिन बल हमग्रा हिसाबै सायखयो जिखुन जाया मोन
ओम मोनसे हान्जानिफ्राय सासे बा सानै
मोनसे हान्जानिफ्राय बिदिनो जाय नों जेननायबाबो
ओम।
बल हमग्रा बेखौ सायखगोन आरो साब नों जेननायबाबो जाय साबसिन गेलेनानै जेनदोंबाबो सासेखौ सायखगोन आरो दस्रा हानजानिफ्रायबो बिदि जोलुरनि नेमखान्थिया दा नाजागोन आं साबसिन गेलेनो नाजादोंमोन इसे
साबसिन गेलेनो थाखाय हानजायावबो मोजां गेलेगिरि थानांगौलै ओम जेनबा हानजानि गेलेगिरि। फोरा सो नोंनो हर नानै आरो नोंबो हरफिननो हानाय जेनबा नोंनियाव सफैयाबा जो-जो जोलुरा सफैयाबा अब्ला औ बोरै दे हानो साबसिन गेलेगिरि हिसाबै
औ बोरै बिसोर मिथिनो ओम ओंखायनो गेलेगिरिबो नांगौ लोगो नांगौ गेलेगि गेलेगिरिफ्रा एसे दुरबल गोजा। ओम बे हानजा मोनसे मिलायनानै गेलेनांगौ रानलायनानै गेलेनांगौ जोलुरखौ आरो नोङो रानलायनोनो हाया बलखौनो हरफिननो हाया। ओमफाय बोरै देखायनो हागोन दे आं। बेबायदि मोनसे माबा जाना फैबाय। माबाया जायगा होनायाबो जायाखै। सोरबा बे-बे देरफ्रा। बलखौनो हरनो हाया जानो हाया आयै
ओइ एकदम हगारानो होबाय थानाय जादों। बै आगसि आगदानि गेलेगिरिफ्रा
उम
बिसोरखौथ दोनथबाव बै औ जेनबा सिगां बेगदार उन बेगदार बिसोर सानैयानो जाखायाखै बल बल जोलुर गबोनाया गेजेरजोंसो गबोदों खाथिबो बला गेजेरजों गबोजोबदों
गेजेरजों बलखौनो जोहरफिननो हाया
उय
मा जानांगौलै समाबो जानाय बादि जाबाय जिसे जिसे जाबाय माथो। माथो जिसे मिनिट माबा जाबाय ओ बिदिबाथ माबा ओ
उम
उनफ्राव लोगो मोनगोन नोंथां नाय फैदो दे।